हेलौ हेलौ।
खोनादों ना?
खोनादोंना औ औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना? औ औ खुलुमबाय नोंथां औ औ थ' मा खालामबाय दं नोंथाङा दायो?
ओ आङो दा नै आ फोथारनि आबाद दुब्लि खाथियाव दंफैयो माने दिनै सानदुं गोसा जादों नालाय सायाव दंफैयो आरो बारनांनाय
औ नोंथाङा। जुदि फ्रि दंथ'योब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
अ अ। नोंनि सावरायनाय आयदायाव जोङो बैसागुनि सोमोनदै दानदिसे सावरायदोनिना नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां।
गिबिनाव नोंथाङा फोरमायहरदो जेन'बा बैसागोनि सोमोनदै बिनि ओ फारिखानथिनि सोमोनदै आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेन'बा मा रोखोमै फालिनाय जायो बेनि बागैना सुंद'यै
अ जागोन दे नोंथां ओ बैसागु बैसागुआथ' जोंनि मोनसे एंगारहायै मोनसे फोरबो बर'निनो ओ बे नङाबाथाय जोंना जेनेबा बर'फोरनि बर' हारिखौ फो थांना लाखिनाय रोदा गैयाबो होनजागोन जोङो जोंना बैसागो फालिनाय बुङोब्ला बेयो मोसौनि बैसागो फार्स्ट जों फालिनाय जायो सैथ्र' दाननि ओ जोबथा अक्ट' खालि मोसौ सुंखायनाय ला नाय जायो आरो नोंथां जोंनिखिजाय
ओ बे मोसौ संखायनाय आयदा खालिनो जों गोखा गोखै मैगं आरि बेबायदि दै बुथुमनानै जोङो जोंनि देहा सोलेरनि बायदिसिना बेराम आजार जानाय थांनाय बोसोराव बेराम आजार थानायफोरखौ जों खारगोन बेफोरबायदिनि मिजिंजोंनो जोङो बेखौ गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि अखानायनिफ्राय जोङो मानसि नि बैसागु हनाय जायो ओ बे थारिग खालि जोङो जोंनि न'खौ लिरस्रांनानै बेबायदिनो गेदेरखौ मान होनानै खुलुमनाय जायो ओमफ्राय उनदैफोरनो गेदेर फोरा बोर होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो गोबाङानो बै सानखालिनो से थारिख खालिनो बैसागु रंजानो हमो फालिनो हमो ओमफफ्राय गोबाङा नै थारिखनिफ्रायसो लानानै फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय
जोंनि रंजानाय बैसागोआव सिगांफोरो एसेबां डिसिप्लिन गैयामोनबाबो दायो गोबां नेमखान्थि दानानै होबाय आरो गाननाय बेफोरनिफ्राय लानानै खाम सिफुं जथा बायदिसिना जोङो माने बाहायनाय जायो बैसागो मोसानायाव जोङो हौवासाफोरनि थाखाय गामसा गोथां गस्ला गु फुर ओमफ्राय बर'निनो आर'नाइ हिन्जावसाफोरनि थाखाय गोमो दख'ना ओमफ्राय फास्रा आर'नाइ फास्रा आरो गस्ला गोजा गाननाय जायो आरो बिसोरो ओमफफ्राय खानाय खफा खानानै बिबार आरि लानानै ओंखार नाय जायो जोंना गामियाव मोसानाय रंजानायफोराव दलनै जायो आरो बोराय बुरैफोर बेलेग दलसे ओमफ्राय लाइमोनफोर बेलेग हान्जा बेबायदि ओंखारनाय जायो
सिगां दिनफोराव से सब दाहालागै मोसानाय जायोमोन दा बेफोरबायदि ओ दायो जोंना खोब जायोबा ओ सानब्रैसो जोङो मोसानानै जोबनाय जायो माने जोंना गामि ओरि गामि गिदिर गामि फिसा बेफोरबायदिनि खोथा दं खायसेया सानसे साननै बे फोरबायदियावबो फोजोबो गोदोनि बायदि गैला गोदोनिया जेनेबा सप्तासे सप्तानैैहा गाहाम फालिबाय थायोमोन। ओ दा बेफोरबायदिखौ गारबाय ओ जोंना दा फर फरायनाय लिरनाय गथ'फोर स्कुलाव थांनाय बेफोरनि समखौबो नायनो गोनां जायो नालाय सम खौ गुसुं खालामनानै होबाय ओमफाय बे बैसा बैसागु मोसानायाव जोंना दामग्रा देग्रा होनोबा बेफोरनो खाम बुं बर'निनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय आगजु ओमफ्राय गंगोना बेखौ जों बर'निनो आगजुमोन बेबो ओमफ्राय बेखौ गारसोनानै बाहायालासे बर'फोरा दोनदोंमोन आरो बेखौ गुबुन हारियासो बाहायनाय जादोंमोन बेखौ। थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनावबो बाहायफिननाय जादों आरो बेखौ इयुनावबो बाहाय बाहायबाय थागोन जोङो
औ औ नंगौ।
ओ सबनिबो न'खराव हाबनानै मोसायो बेबायदिनो जायनि न'खराव मोसादों बिसोरनाव मोसाखांनायनि उनाव खननै बालाब गानै मोसायजों बालाबगासे मोसाखांनायनि उनाव जोङो जायनि न'खराव मोसादों बिथांनि न'खरखौ बोर सास्रियो बाथ गो थौआव आर'ज गाबनानै ओ बेनिफ्राय गुबुन न'खर जि खुनु गासैबो नखराव बेबायदि बोर सारस्रिलाङो बोसोर गोदाननि जोंनाव जोबनाय एबा मोसानानै मोननाय जिखुनु रां दानखेन्दा बे फोरफोरखौ जयै खनसे लोगो लास्रांनानै मिनि खुसि जाग्लांनाय मोनसे लायो जों बेखौ लाव अखार ओंखाम जानायबो बुङो बेफोरबायदि गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनायखाय जों दासिमहालागै बेखौ फालिदों आरो बेनि उनाव जोंङा गामिनि जिखुनु मोसानानै फालिनाय बेफोरबायदि जोबखांनायनि उनाव फेस्टिभेल मोनसे लायो आरो जों जायखौ बै सागुखौ बिदाय हरनाय बैसागु बिदाय होनो। बैसागु बिदायखौ जोङो बेबायदिनो जायगा सायख'नानै जाय जायगायाव बर'फोर
गोबां बर'फोर गामि दं बेफोरनि गेलेग्रा फोथार बायदिसिनायाव खुंनाय जायो। सानथामनि हाबाफारि लानाय जायो आरो बे बेहाय बादायलायनाय खेला दुला बायदिसिना होनाय जायो। ओमफाय देमसि मोसानाय आरो जेवजा मोसानाय बैसागु राजा रानि मोसानाय बायदिसिना लानाय जायो आरो
उम
जोंना बैसागु बोथोरनि मोसानाय गाननाय जोमनाय बेखौ दासिमबो बुहुद गोबां गामि जायगाफोरावनो नुनो मोना लासै लासै बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय दिडिसिप्लिन ना सुदागासिनो दं थेवबो गुबुन गामि बिथोरफोराव दासिम मबो बेबायदि आलादा आलादा जि गाननाय बेफोरखौ नुनो मोनो दा बे बेफोरखौ गारनाया सुद्रायनांगौआ जोंनिनो बिबान जानानै थाबाय आरो माने बैसागोनि औ बैसागोनि जा ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननांगौ आरो दा जोंनाव बैसागोआ बेबायदिनो फालिनाय जायो रंजा खुसि सानब्रै सानबयालागै फालिनानै हेगार हरनाय जायो।
नंगौ नोंथांमोना बुंनाय बायदिनो जेनेबा औ औ औ ओ जेनेबा नों- थाङा जेरैबायदि फोरमायदों थिग बेफोरबायदिनो बैसागुखौ जोंखैबो गाजा गोमजायै जेनेबा बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो बेनिफ्राय फोथायनायनि बेलायावहाय एसे आलादा जायो जेन'बा गिबियावहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि मोसौनि बैसागु सैथ' दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो नङा नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय अखानायैनिफ्राय‌ जोंना मानसि बैसागु जायखौ नोंथाङा बुंदों ओ नोंगौ बेफोरबायदिनो बेनिफ्रायहाय मा होननानै बुंगोन ओ जोंनिया मोसौ बैसागु जाखांनायनि उनावहाय मानसि बैसागु फालियो बेनिफ्राय फोथायनाय बायदि गुबुन सिगांनि लेखा आरो जेन'बा बिदिनो ओ दाउनि बैसागु अमानि बैसागु हांसोनि बैसागु अमानि बैसागु बेफोरबायदि होननानै फोथायनाय दं आरो नोंथां ना
औ औ
बेबायदि आरो जेनेबा जोंना फोथायनाय लेखाया बेनिफ्राय बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लायो जेन'बा बैसागु नोंथाङा फोरमायखाबायानो फ्राय थ' बेफोर खौ बुंलायाबाबो जासिगोन होननानै सानबाय आङो थह गुबै रोदा नागिरनो थाङोबा जेन'बा बैसागुखौ मानि थाखाय फालियो एबा माला समनिफ्राय फालिबोदों होननानै बुङोब्ला जोंनियाहाय गोदोनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा जिहेथु आबादजों जुरिनानै थाग्रा नङा होमबा बेनिफ्राय आबादजोंनो थांनानै थाग्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोराहाय बेखायनो माने बैसागु होननानै बुङोब्ला एप्रिल दाननिफ्राय माने गोदान बोसोर हिसाबै फालियो आरो बेखौ थ बयबो गोदान बोसोर सोर होननानै फालियो बेनिफ्राय बेवहाय माने ओ गोजाम बोस बोसोरखौ एंगारनानैहाय गोदान बोसोरखौ बरायो आरो बेयावनो रंजानायजों जेन'बा नोंथां फोरमायनाय बायदि जे जोंनि बर' फोरनिखौ नायोब ब्ला हिन्जावसाफोरा दख'ना गाननाय एबा जोमग्रा लानाय आरो हौवसाफोरना बिदिनो गामसा गस्ला गाननाय बेगोदि थ' बेनि अनगायैबो जेन'बा मोनसे फोथायनाय दंबावो जे बैसागु जानाय लोगो लो गोनो जोंना गिबि अ अखाया हाजेनो बेनिफ्राय बोथोरनि मोनसे गोदान जागायजेननाय जायो आरो जेन'बा आबादनि सिजोन बियो जागायजेननाय जायो बेवहाय जेन'बा बर'फोरा जिहेथु आबादजों सोमोन्दो गोनां नालाय थ' बेखायनो बिथांमोना आबादनि हालेवजेननायखौबो बैसागुनि उननिफ्रायनो जागायजेनसिगोन आरो बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि जों फोथायनायखौ मोनो हाबाबो थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों जेन'बा बैसागुनि दारै जोंनि जि सिनायथि बियो माने थारैनो बेर बेरखाङो बैसागुनि दारैनो जोङो जोंनि गुबै सिनायथिखौ माने लाखिलांनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ सिनायथिया जोंनि गान्नाय जोमनाय आसार खान्थि एबा जोंनि जि आ सानफ्रोमबोनि हाबा माव नाथाय बिनि दारैनो जों सिनायनो मोनो जेरैहाय बर' होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो ओ जोंनि गाननाय जोमनाय हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि बेनि सोमोन्दै जोङो नायब्लानो मिथि मोनो नङा होमबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेन'बा दामजुफोर जायखौ जोङो बैसागु समाव बाहायो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा गंगोना थरखा सेरेट आरो गोबां बायदि बायदि दामजुफोर जायखौ माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोखायोमोन बेनिफ्राय आथिखालाव माने खप बाहायनाय खम जानायनि थाखाय माने जोबबोदों आर ना नोंथाङा।
औ नोंथां
औ बाहायनाया खम जाबोबाय सुबुंफोरा बयबो सोलोंथाइनि फारसे दावगाबो बेनिफ्राय सोलोंथाइ लानानैहाय माने बयबो सोद्रोम मोनसे मान थाखो गोनां जिउ खुंनो मोजां मोनो नङा होमबा बेखायनो माने हारिमुनि फारसे जेसेबांखिनि सुबुंनि गोसो होनाय बेयो मनिफ्राय जोबलांबाय आरो आं सानो बेखौनो जे जोङो जिहेतु जोंनि आसार खान्थिखौ बावगारोब्ला माने जोंहा खहा दङ बे खौ जोङो बुरोखुमफिननोसो नांगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा दहायो आथिखालाव फांसन खुंसै एबा बरोराय फोरबो बिदाय फोरबो बेफोरबायदि खंसै खालामसै थ' बिब्दिनो बेफोरखौ जोङो फरायथा लाखियो नोंगौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा माने मोनथिलाङो आरो ना थ नोंथां जोंना माने समाबो जाबाय थ' सावरायनायखौ लाखि जासिगोन नामा ना औ औ दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय दे नोंथां।
औ औ।